हेलौ
हेलौ' नोंथां
औ नोंथां
मोजाङैनो खोनाहैदों ना
खोनादों औ खोनादों
औ नोंथाङा मा खालामदों
नोंथां ओरैनो जिरायनासो दंगासिनोलै दायो नोंथाङालाय मा खालामगासिनो
आंबो न'आवनो ओरैनो जिरायनानै दङ
औ मोजाङै दं खबरफोरा
औ नोंथां मोजाङैनो दङ
औ औ दे
होनब्ला नोंथां दिनैनि दानि सावरायनाय आयदा नङा होनबा जोंनि जोंनि साखाथि फाखाथि ओनसोलनि हाग्रामा ओनसोल एबा जोंनि बिटि सि ओनसोलनि माखासे हाग्रामाफोरखौ लानानै सावरायजागोन ना
औ सावरायजायो नोंथां औ
ओरैनोथ' जोंनि बि टि सि हालामाव हाग्रामा ओनसोला एबा नेसनेल नेसनेल मोनसे पार्क महरै औ गनायथि जानाया थ' ओरैनो मोनथाम जाबाय नामा? सिखना जोहोलाव नेसनेल ओमफ्राय रायमना नेसनेल पार्क ओमफ्राय मोनसेया मानास नेसनेल पार्क औ बे मोनथामा जोंनि दा ओरैनोथ' हाग्रामा होननानै बुङोबाथ' जेरावहाय बिफां लाइफां एबा दंफां लाइफांजों बुंफबना थानाय जिब जुनारजों बुंफबना थानाय बेखौनो नङा होनोमब्ला नोंथां
नंगौ नंगौ
दा बिखौ नायबिजिरोब्ला एबा जोङो नुहुरोब्ला माने बेफोर जोंनि थाखाय थायोब्ला मोनसे ओ जोंनि सम्फद बायदि होननानै सानना लाजायो नङा होनबा नोंथां?
नंगौ नंगौ
जेरै जेवहाय जेरै जोंहा बेवहाय माखासे बेसेन गोसा जिब जुनारफोरजों लोगोसे आरो दंफां लाइफां जेराव सरकारा बेखौ रिजार्भेसन खालामनानै दोनदों रैखाथि खालामनानै दोनदों
औ
बेवहाय स सम सम माब्लाबा ए-ए जोंनि बे हालामनि जे ओ नेसनेल पार्क बेवहाय गुबुन गुबुन गोजान गोजान जायगानि एबा जोंनि हादरनि अनगायै गुबुन हादरनि बायजोनि मानसिफोरा फैनानै माब्लाबा नायगिदिं फैयो रिर्सास खालामफैयो बे जायगाफोरखौ थारैनो जों थारैनो जोबोरैनो बाख्नायथाव आरो जोङ मोजां होननानै बुंनो हायो जाय बेफोरबादि दावबायारि दावबायारिफोरा फैयोबा जोंनि बे जायगायाबो मोनसे ओ मा होनो जों जारिमिन बायदि
औ मोजाङै जेनेबा मोजाङै सिनाय मिथि जानो हायो आरो थाबनो औ
औ नोंगौ थारैनो
औ
दा ओरैनो हाग्रामा ओनसोल फोरखौहाय जोंनि सुबुंफोरा खायफाया माने सोरबाया लेखा फरा रोंनानै एसे बुजिनायफोरा बुजिबाय आरो जाय खायफा बुजियैफोरा जोंनि हाग्रामा ओनसोलखौ दानफायनानै दानखोमानानै दंफां लाइ फांफोरखौ फोजोबस्रांनानै जोंनि आबहावाखौ गेब्रें होबाय आरो लोगोसे बे जोंनि सुबुं सम्फद बिफां लाइफां फोरखौबो रैखाथि गैयि खालामबाय। अनागारि खालामबाय आरो लोगोसे बिनि जिब जुनारफोरखौबो दा बे थोरै थारैनो जोंनि थाखाय जबोद दुखुनांथाव जायो नङा होमब्ला नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां
ओरैनोथ' बियो जोंनि सम्पद जेरावहाय बिखौ रैखाथि खालामनानै दोनदों दा ओरैनो जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा माब्लाबा गावनो गाव ओरैबायदि खैफोदाव नुजाथियो जे जोंनि बे हाग्रामा ओनसोल बे हाग्राफोरखौ दानस्रांनानै गावनि जे गामियावहाय मोजाङै रायजो जानाय माने
औ
गामि आरो समाजजों ओनसोलनि सु बुंफोरजों गोरोबज्लायनानै थानाय मोनसे गोजोन खुसि संसारखौहाय गावनो गाव ओरैबायदि सिमफायना लायो जे गावनि थाखानाय हाबिथाफोरखौ फाननानै एबा बेखौ गालाङो। थांनानै बै हाग्रामा ओनसोलखौ दानस्रांनानै जेरैबायदि हादान होनहोयो हादान हा लाहैनाय बेवहाय बेबायदि लाहैनानै माब्लाबा ओरैबायदि खैफोदजों मोगा मोगि जाहैयो जोंनि सुबुंफोरा बियावथ' ओरैनो दाय गोनां होनना मिथिखासिगौ सरखारनि नोजोराव मोनसे आयेनाव दा बि सोरो बेवहाय थानो लायैनसै दान्दिसे उनाव बिसोर होखारजानोसै अब्ला दाना गावनि हा बिथा गामियारिनिखौबो फाननानै थांजोबनानै दा ओरैबो आलाय सिलाय हरैबो आलाय सिलाय माब्लाबा बेबायदिखौ नुनो मोनो आरोखि जोंनि सुबुंफोरखौहाय। दा बिबायदि खौ जानो नाङा होननानै आं सानो आरोखि। जेन बा जोंनि हाग्रामा ओनसोलखौ सिमफायोबा एबा एवस्राङोब्ला जोंनो दाय गोनां होननानै मिथिखायो। थेवबो जोंनि सुबुंफ्राहाय बेखौ मानिया आरोखि। दा बेबायदि थासारियाहाय जाबाय थायोब्ला एबा सोमजियोब्ला नोंथाङा बेफोरनि सायावहाय एबा हाग्रामा ओनसोलनि सा यावहाय मा खेंफुरथि होनो सानो?
औ नोंथां ओ जोंनो मो हाग्रामाखौ जोंनो ओ जोङो लाखिनांगोन‌। ओ जोङो मोजाङै ओ जोथोनै बा रैखाथि होनानै जों लाखिनांगोन‌ मानोना ओ हाग्रामा थायोब्लासो बा बिफां लाइफां थायोब्लासो जों सुबुं माहारियाबो ओ थांनानै था थागोन। बा जिउ गोनां ओ जायखिजाया जिउ गोनां ओ जिब जुनार बा मानसि बेफोरो थांनानै थागोन आरो जोंनाव। बिफां लाइफां बा आबहावाया मोजाङै थाब्लासो। बेनिखायनो जोङो ओ ओद संरैखा खालामनानै लाखिनांगोन। बेफोर माखासे ओ दङ दा जोंनि गेजेराव दाबो सुबुं दङ जायखौ जोङो ओ माने मिथिखानानैबो बेखौ जोङो रैखाथि होनांगौ लोगोसे जोङो बेयो सरखारनि आय ओ नोजोराव बियो बेरेखा थेवब्लाबो माने ओ थांनानै बेखौ हाग्राखौ सिफायनानै दानस्रु दानस्रां दानस्रिं खालामनानै ओ सिलिंखार खालामहैगासिनो। ओ माने मानियाखै बेफोरो माने जोबोद ओ गाज्रि जादों आरो। बेखौ जोङो बयबो रैखाथि होनांगौ। मानोना जोङो बे मोनसे जा जोंना जा मोनथाम ओ ओ नेसनेल पार्क दङ बैखौ बैयो जोंनि थाखाय जोबोद माने गोग्गाथाव। मानोना जोङो गुबुन हादोरनिफ्राय फैनाय बा जोंनि ओ हादोरनिनो माखासे रायजोनिफ्राय फैनानै नायफैनाय। बेफोरनि गेजेरजों जोङो ओ थाबनो माने बयजोंबो सिनायजागोन, मिथिजागोन लोगोसे जोङो रांखान्थिनि बेलायावबो जोङो माने जौगानो हागोन। मारै जौगायोबा जोङो जौगागोन होनोब्ला माने बैसोर फैनायफोरा जोंनियावहा ओ थाफैगोन बायदिसिना मुवा बेसाद बायगोन बा बेयाव जों थानो लागोन बिनि गेजेरजोंनो माने बैसोरनिफ्राय जोङो रांखान्थिखौ मोननानै जोङो रांखान्थियावबो जोङो मदद मोनगोन आरो जों जुदि मोजाङै लाखियोब्ला।ओ बेबायदि खालाम नांगौ ओ लोगोसे औ लोगोसे फ्राय जोङो माखासे बैफोर आरो आरोबाव दंबावो माखासे बेनि अनगायैबो जों बे ओ नेसनेल पार्कनि अनगायैबो गोबां माखासे दाबो ओ दावबाय जाग्रा हाग्राफोर ओ जेरै भुटान हाजो सेर सेर दङ बेफोरखौबो जोङो माने बि टि सि नि सरखार बा ओ बि टि सि आव बेखौ जोङो नोजोर होनानै मोजां मोनसे बयखौबो दावबायारि ओ दावबायनो हानाय बा नायदिंनो हानाय जायगा जुदि बानायनानै होयोब्ला जोंनि बि टि सि ओनसोलाव माने रां खान्थिनि जौगानाया फैगोन आरो माने एसेब्लाबो बेनि गेजेरजोंबो। बेनिखायनो जोङो रैखाथि होनानै लाखिनाया बयनिबो बिबान हिसाबै जोङो मावनांगौ। ओ लोगोसे आरो जोङो सम मोनोब्ला जोङो हायोब्ला बिफांफोरखौ गायफिनबावनांगौ। मानोना बैफोर हाग्रा बंग्राफोरा बा बिफां लाइफांफोरा खमिलांनायनि थाखायनो जोंनि ओ बोसोर बोसोरबा ओ सानफा एफा बिदुङा साननि बिदुङा ओ बांलांगासिनो ओ जायनि थाखाय जोङो जोबोद खस्थ'आव माने फय नांगासि बे ओमफ्राय आबहावा गुबुंले जानायनि थाखायबो जोङो माखासे ओ जेंनायाव गोलैगासिनो जोंनि जिउआ
नंगौ थारैनो नंगौ नोंथां नों थां आथार खौनो बुंदों ओरैनोथ' नोंथांङा दासो बुंदों माने जायनि थाखायनो औ नंगौ बिदुंफोरा बांबाय माने दुंखावनाय माखासे दा बेजोंलोगो से जे आबहावायाबो बेहनो गिब्रेंबाय आरो नांगौ समाव जेबायदि जोंनावहाय मानि ओ बोथोरनि समाव बोथोरनि जे मैगं थाइगं एबा आबाद मावनांगौमोन बे समाव माने नांगौ बादि अखाफोरा माने मोननो थाङा।
नोंगौ
थाखायनो आरोखि दा जोंनि सुबुंफोराहाय ओरैनोथ' हाग्रामा ओनसोलखौसो दानफायो ओमफ्राय बिदिनो वर्लड इनभाररनमेन्ट दे जेब्ला आबहावा सानजायो अब्लाबो बे बिनि नाम समावल' ओैरैनो माने बिफां-लाफां गायो इदिन खालिल' माने जे ओवाल इनभाररनमेन्टनि अवाल इनभाररनमेन्ट दे नि नामावल' गायायालासे जे माने गोसो जाबानो गायनानै फोथांना ला खिनानै माने जोंनि औ ओनसोलफोरखौहाय बिफां लाइफांजों बुंफबहोनानै जा जोंनि थाखायनो ओ अक्सिजेन लानायावबो मुलाम्फा जायो आरो लोगोसे जोंनि आबहावायाबो गोग्गो आरो रैखाथियै मोजां मोनसे फ्रेस बार मोन हा हायो नङा होमब्ला नोंथां दा औ बेफोरबायदिखौ मोनसे साननानै जोंनि सुबुंफोरा माने खालामनानै लायो एबा फिफां गायनानै लायो आं जोबोर मोजां जागौ होननानै सानो आरोखि खालि बै समफोरखौल' नेया लासे माने वर्ल्ड इनभारनमेन्ट देफोरखौ
औ औ जोंनो माने ओ माखौबा मोजां मावनोब्ला रैखाथि खालामनोब्ला जोङो बै बिदि बायदि फालिनाय सानखौल' जोंनिया नेनाया मोजां नङा आरो जों नेनाङा ओ जेखि जाया समावनो जोङो सम मोनोब्लानो बा जायगा जों दखरसे मोनोब्लानो बैयाव ओ सानफ्रामबो फांफा फांनै बिदि गायबाय थायोब्ला माने बिदिनो गोबां माने जालांगोन आरो बयबो जुदि मा गायोब्ला औ जोबोद मोजां होनदों जालांगोन आरों जोंनि आबहावायाबो रैखाथि जागोन दा इयुन समाव जोंहा ओ एसेब्लाबो रैखा मोनगोन जों
नंगौ
दे होमबा नोंथां ओ दोनथ'लायनोसै
जागोन नोंथां दे उननि समाव आरो फिन लोगो मोनज्लायफिनगोन
औ दे
औ